हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों।
फुंबिलिनि गोजोन हामनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो।
दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनोमबा नोंथां? नोंथाङा नोंथाङा दैज्लां बोथोरनि बागै एसे फोरमायना होनायसाय।
दैज्लां बोथोराव
जों मोनथिखायो बयबो मानोना आसामनि गासै सुबुङानो बर' हारियानो गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो बेबायदि खेथिफोरखौ जों खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै दैज्लांनि समाव जोङो बयबो दुब्लियाव बिदि बेस्थ' थानायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदि गावनि आदार जेरै जों जायो माइरं। बे माइरंखौ जोङो माइनिफ्राय मोनो जेराव जोङो। बे माइखौ दिहुन दिहुननो थाखाय जोङो। सिगाङावनो बिदि खोथियाफोरखौ फोग्रोनङो आरो जेब्ला खोथियाया फुजानायनि सम जायो अब्ला बिखो जोङो फुफिननानै सानसे दोननानै बेखौ जोङो गायफिननाय जायो। जेराव जोङो मोजां बिदि खोथियाफोरखो मोनो आरो बिखो गायनो थाखाय जोङो हालेवनाय जायो आरो हालेवनानै बिखो हाखौ जोङो जेब्ला मोनहोयो अब्ला मोनखांनायनि उनाव बि दि सावरिफोरखौ लानानै जोङो बिबायदि माइफोरखौ गायनाय जायो जेराव जों माइ गायखांनायनि उनाव बिदि ओ ह्तासे एबा हप्तानैनि उनाव जोङो बिदि मोजां माइनि महरखौ जोङो मोननो हायो। आरो जेब्ला बियो दान मोनब्रै मोनबासो जायो अब्ला बेखौ जोङो
औ औ
हानाय जायो जेराव जों हाखांनायनि उनाव बे खौ रोगायो न'फोराव आरो रोगानाखांनायनि उनाव बिखौ जोङो नायो नाखांनायनि उनाव जोङो बिदि गोबां बिदि माइफोरखो जोङो मोननो हायो जेराव जोङो माइ मोननानै बेखौनो जोङो बिदि गोबां गोबां जायगा गोजान गोजानफोरावबो जों दैथायहरदों जेरै आसामनि बारगा जेराव जेराव बिदि आबादफोरखौ मावजाया जेराव बिदि आबाद खालामनो थाखाय जायगा गैया जेराव टाउन सहर बिदि गिदेर गिदेर नोगोरफोर दोङो बेफोराव जोंनि आसामनिफ्रायनो बिदि माइफोरखो जोङो दैथायहरदों। जाउनाव आसामनि मानसिया बिफ फोरबायदि दैज्लांनि समाव बिदि आबादफोरखौ मावनानै बिदि मोजां बिदि गाव थांना थानायनि राहा आरो बिदि रांफोरखोबो जों खामायनो हादों नोंथाङा आरो बिफोर दैज्लांनि सायाव माबाफोर बिजिरनो हागोन नामा?
दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्लानो ओरैबायदि जोंनिया ओ फार्स्टआवनो जाय बाख खोथियाखौ फोनो थाखाय जों बेखौ सोमनानै दैयाव सोमना दोनग्रोनाय जायो। साननै बा सानथामनि थाखाय उनाव बेखौ बोखांनानै जोङो ओ मा होनो बो बोरियाव बोखांनानै जोङो सानसे बा हरसेबा हरनै दोनो आरोना बिदि ओ लाइ बिलाइ बा थास' बिलाइफोरजों खोबनानै ओमफ्राय बिखौ जोङो जायबा हालेवनाय हा बेयाव फोनाय जायो। बेखो फोखांनायनि उनाव जायबा जोङो ओ मास मोनसे बा मोननै उनाव बेखौ जोङो फुनानै उम गुबुन हालेवनानै मोनहोनाय हायाव गायनाय जायो। आरो ओरैबायदि जायबा जोंहा गोथौ हा थायोना बेफोर गोथौ हायाव गायनो थाखाय जों बेखो फार्स्टआवनो बे बे जायबा खोथिया जों बेखौ फुनानै जाव जावायग्रोयो बेनि उनावसो जोङो बेखो आरो गोथौ फुनानै आरो फुनानै गोथ खौहायाव गायफिननाय जायो इफोरबायदि आरो ओमफ्रा ओइ दैज्लां बोथोर होननानै बुङोबाथ' ओरैबायदि जोंनिया दा बयबो आबाद फोथारावनो नांथाबना थायो गामि ओनसोलनि मानसिफोरा बिदिनो जोङो दा दाथ' आगोलनि बायदि आगोलनि बायदि ओ मा होनो मोसौ हालिजों हाल एवला। सिगाङो जोङो बयबो मोसौनि आ मोसौनि हालिजों हालेवोमोन। दानिया गासैबो ट्रेक्टर ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबाय ट्रेक्टरजोंनो दानिया मोसौजों हालेवनाय जों नुुनोनो मोनला गोदो आरो जोङो बेबायदिनो सावरि बादालि जालायोमोन दानिया एफोरखौबो जोङो खम नुनो मोनसै। बेफोरबायदि आरो सिगाङो जोङो जेरैबायदि माइ फोथोराव गोबोर हासार होयोमोन ना दा बेफोर हासारखो जों होनाय नुनो मोनला। दा ओमफाय बे जायबा हाथार हाथाय बाजाराव मोनो जायबा इउरिया पटास बायदि बेफोरखो बेफोरथौसो होनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिनि एनि जाहोनाव जोङो दा सिगां सिगां जिखिनि माइ मोन्दोंमोन जोङो बेफोर हासारखौ होनानै बांसिन माइ दिहुननायखौ नुनो मोन्दों आरो।
औ।
नोंथांमोननिथिंबोथ' बेफोरबायदि हालेवनाय बायदिसिना माबा सावरि बादालि जालनाय बेफोरथ' गैया जानो हागौ दा।
औ जोंनिथिंबो बिदि बादालि जालायनायफोरा गैला।
औ औ। दा ओ जायबा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरनि बे माइ माइ आबादनि बादैबो ओ बायदिसिना आबादखौ मावनाय जायो। ओ जेरै थाइसम जिंखा लाव बेफोरबायदि आबादखौ मावफानाय जायो आरो जायबा बोरि हा थायोना बेफोर बोरि हाया बेफोर आबादखौ मावनाय जायो। दा गामि जोंनि गामि ओनसो सोलाव ओ जायबा बांसिन गामि ओनसोलाव खाथि खालायाव दैमा थायोना बेफोर दैमाफोरनिफ्राय दै थिखांनानै बायदिसिना आबाद मावनायखौ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो दा जोंनि गामियावबो बेफोरबायदिनो दैमा खाथि बेनिखायनो ओ दै दैज्लां बोथोरनि अनगायैबो जायबा मेसें बोथोराव कबि फान्थाव पथल बायदि बायदि जोङो मावनायखौ नुनो मोनो मानो होनबा जों बेयाव ना गावनि नांगोखिनि दैखौ जोङो बोखांनानै लाबोनो हायो। आरो जिखिनि दा जायबा दैमा सेरनि हा बेफोर हायाव बांसिन आबाद फोथार जानाय आबाद बा बायदिसिना फसल जानायफोरखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा बेयाव दैमा दैमा दैमानिफ्राय जायबा दैजलांआव दै लोमोना बे दै लोमनायाव बायदिसिना हासारफोरा बे हायाव थालाङो नोंथांमोननिथिं बे-घ- बेफोरबायदि जेबो सुबिदा गैया नामा?
जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो गोबां बिदि असुबिदाफोर दङ जाहोनाव बिदि गोबां हा गोथौ गोथौफोराव बिदि माइ गायनो थाखाय एसे उसुबिदा जायो आरो
औ औ।
दैमा जिङाव थानाय बिदि दुब्लि फोथारफोरा गोबां बिदि नस्थ द'वा जादों जाहोनाव बिदि गोबां बिदि दैमा गिदिर देरनायनि थाखाय बिदि गोबां अखा फोर फैदोंमोन दैज्लांनि समाव बिदि गोबां बिदि अखाफोर बोसोराव खनसे बा खननै बेफोरबायदि फैयो जाहोनाव जोंनि दुब्लि दुब्लिफोरा नस्थ' जायो आरो बे दैमा जिङाव थानाय दैमा जिङाव थानाय दुब्लिफोरा जाहोनाव बे दैमाफोरजों लांखार जायो आरो गोबां बेबायदि लस जानायखौ जोंनि दुब्लिफोराव जोंङो नुनो मोनो?
औ औ औ
जाहोनाव आबादारिफोरा गोबां बिदि दुखुखौ मोनो आरो जोंहा गोबां बिदि बिगा गायनो गोनांङाव बिदि बिगासे बिगानैयासो बिबायदि खम जानायखौ नुनो मोनो आरो बोसोराव जुदि फोरफोरबायदि जाथाया जायो अब्ला जोंहा माइनि बिबांङाबो खमायलांबाय थायो आरो मोजां माइ फिथाइखौ मोननाया गोब्राब जायो।
औ औ
नोंथांङा बेफोरनि बागै आरो आंनो फोरमायनो हाबावगोन नामा?
दाथ' ओरैबायदि आगोलो जोंनिया जेरैखिनि दैबाना जायो। जोंङो खम नुनो मोनदों मानो होनबा अखाफोराबो खमायलांबाय। सिगां जेरैबायदि दैबाना जानानै आबाद फोथारफोरखौ लोमसावनो सानब्रै सानबायाव लागै लोमसावनानै थायोमोन आबाद फोर बिदिनो हामा जालांङोमोन आरो खायसे खायसे गामि ओनसोलफोरावबो लोमनानै थायोमोन बे बेबायदि गामि ओनसोला लोमना थानायनि जाहोनावबो खायसे खायसेया जायबा स्कुल बालेज फरायसालि बेफोरावसो थाहैनो गोनां जायोमोन जों जोंनाव जोंनि बायदि जोंनि ओनसोलावबो जायोमोन खिन्थु दा बेफोरबायदि जानायखौ जोंङो खम नुनो मोनसै आरो। माने जों फिसा फिसा उन्दै उन्दै टाइमाव जायोमोन।
ह
बेफोरबायदिनो ओमफ्राय जोंनि जोंनि गामि ओनसोलनि जायबोा आबाद बोथार थायोना बेफोर गासैबो जेबो हामा जाजोबोमोन दा आरो दावगानायनि जुग नालाय जों दा आरो बेथिं जोंनिया जायबा माथरि होन ना बे गामि ओनसोलफोराव माथरि जानो हमबाय बिनि थाखायनो दै जायबा दैमानि दै बेफोरो गामि ओनसोलाव हाबहैनो हाया जाहैबाय बेनि थाखायनो जायबा जायबा दै लोमनायनि जाहोनाव दैमानिफ्राय हासारफोरा थांफायोमोन बेफोर हासारफोराबो दा थांनोथ' मोनला दैबो लोमनो गैला बेनि जाहोनाव जोंनि आबादफोरा खम जायो आरो खम जानायनि जाहोनाव मा? मानसिफोरा जायबा आबादारिफोर बेफोरो हाथाय बाजारनिफ्राय बायदिसिना इउरिया सुपार पटास बायदि हासारखौ बाहायनानै आबाद फोथारखौ मोजां खालामामनायखौ नुनो मोनदों आरो जायबा बिगासे बिगासे हायाव त्रिस मन थामजि मन ब्रैजि मननि जायगायाव दा बाजि मन द'जि मननि दि दिहुननायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो गोदो गोदाय जोंङो बांद्राय मुलि बायदिसिना हासार बाहायामोन दा बांसिन हासार बाहायनाय जोलै बाहायो आरो एम्फौ एनलाफोराबो बांद्राय जा जानायनि जाहोनाव आबादारिफोरा गावसोरनि खहा जागोन होननानैय बायदिसिना मुलि बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदि मुलि बाहायनायनि जाहोनावबो जों मानसि मानसिफोरनियाव बायदिसिना बेमारा सोमजियो आरो बेफोरबायदिनो आरो जायबा जोंङो फानलु गायोना बेफोर बानलु सिगांङो? सेरसेबा सेरनै जायोमोन दा बेखौ सेर थामबा सेरब्रै दिहुना हासार होनानै ओरैबायदि
औव
नोंथांङाबोथ' मिथिखागौ जानांगौ बेफोरनि बागै?
औ मिथियो
औ औ
दैज्लाङाव जोङो गोबां बिदि आरो खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनबावो जोंनिया दैजलांनि समाव बिदि बोसोराव खनसेबा खननै बेफोरबायदि गिदिर बिदि अखाफोरा फैयो जेराव गामिफोरावबो बिदि गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो। गोबां गामियावनो दासिमहालागै बिदि मोजां लामाया जायाखै जाउनाव बिदि गोबां जानायनि थाखाय बिदि हाब्रुफोर जायो। हाब्रुफोर जानानै थाबायनो थाखाय थाखाय मोजां लामाफोरखौ जोङो मोननो हाया जउनाव गामियारि फोर गोबां बिदि खस्थ'यै लामाफोरखौ हान्थिनो गोनां जायो।
औ औ
बेफोरबायदिनो जों अखा हानायनि थाखायबो दैज्लां बोथोराव बिदि गोबां जों खहाखौ जोङो नुनो मोनदों। अब्ला दिनै जोंहा समा जानानै फैबाय गोबां बिनिखायनो जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै
औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।